हेल' नोंथां औ नोंथाङा दा सान्दि मा खालामगासिनो दङ
औ नोंथां दासान्दि आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
औ औ
ओ नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि ह हरगोरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय
औ औ नोंथांसिम नाङो ङो दैबानाखौ लानानैसो एसे सावरायनो होननानैफोर फैदोंमोन नोंथाङा एसे बानानि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ दैना दैबानाखौ जोङो ओरैनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो दैबाना बायदि बेहाय जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव एसेबां थाबनो जोङो अखा हायोब्लाबो थाबनो जोङो दैबाना जानायखौ जों एसेबां नुनो मोना। जोङो नोगोरफोरावहाय सहरफोराव इसे अखा हाब्लानो जोङो दै बाना जानाय खौ नुनो मोन नङा होनोमबा नों
औ नंगौ नोंथां नांगौ
जोङो दैबाना जानायाव जोंहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो दैबाना जानायावहाय जोंहा औ खायफा बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो गुबुनानै गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो खाय बिफा जोङो बिदिनो न' बां बायदि जों दैबानानि गेजेरजों ओंखारलांजानायखौबो जों नुनो मोना नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा दैबाना जायोब्लाथाय जोबोर खहा जायो। बिदिनो जोंनि थांना थानाय न' बां बायदि जोंनि थाग्रा खुलि बायदिफोरा जोंना बुखारलांजायो दैबानायाव जुदि गोबां गोब्राब दैबाना गिदिर दैबानाफोर जायोब्लाथाय जोंहा बायदि जिब जुनार बायदिफोरनि थाग्रा खुलि बायदिफोराबो बुखारलांजानायखौ जोङो नुनो मोनो अ बेबायदिनो बियो जायगा लायै जायगा दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो बिदि दैमा हाखर हाला बायदि गोबां ओ जा गोबां हाखर हाला दैमा बायदिफोर थानाय जायगाफोराव जोों बांसिनै दैबाना जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ बेबायदिनो गोबां अखा हानायनि जाहोनावहाय बेफोर फुख्रिफोरनि दैफोरा बुंनायनि उनावबो दै दैमा दैसानि दैफोरा बुंजोबनायनि उनावबो जोङो बे जोंनि थाग्रााखुलि न' फारसेसिमबो दैया बुंनानै जोङो दै बानानि दैबाना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ नोगोर फोरावहाय जोङो बेबायदिनो जोंना नोगोरफोरावहाय गोबां बिल्डिं बायदिफोरनि गेजेरजों गोबां आरो न'जों न'जों हा नांजाबनाय बायदि मानसिनि न' आरो बायदि दखान बायदिफोरनि
औ
न'जों न' थानाय जायो बे सोहोरफोरावहाय
औ नोंगौ
दै बानाया जेथिंबो जोंहा अखा हायोब्लाथाय दै थांनो जेबो लामा मोना बेनि जाहोनावहाय जोङो सोहोराव एसे अखा हायोब्लाबो जों दैबाना जानायखौ नुनो मोन नङा होमबा नोंथाङा
औ नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो जोंनि बिदि गामि ओनसोलफोरावहाय जोङो एसेबां दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोना जायगा लायै जायगा दाब दाब जायगायाव नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बे दैबानाखौहाय जोंनि दैज्लां बोथोरावहाय जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थां औ दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा गोबां अखा हायो। सम लायो सम ओ खायफा दुंबो सानदुंनि बिदुंबो जोबोर गोबां जायो आरो खा बि समावहाय जोबोर अखाबो हायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो बांसिन दिनैहाय दैज्लां बोथोराव बे दैबाना सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनो औ नोंथाङाबो दैबानानि सोमोन्दै एसे ओ बुंनानै होदो
औ हागोन‌ ओ जेनेबा जोङो दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' मोन थिखायोयानो‌ नङा ओमबा नोंथां आगोलबो जों दैबानानि बागै बा दैबानानि सायाव जोङो ओ फरायफबाय थानाय समाव बा फरायबाय थानाय समाव जोङो दैबानानि बागै जोङो रनसाय बेफोरबायदि लिरनो मोनखादों नङा होमबानो नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो दैबाना जायोब्लाथाय जोंहा खहाथ' खहा उम उम एसे ए नै मुलाम्फाबो जायो नाथाय खहाबो जायो आरो जेरै खहानि ओ बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोंनिया ओ बेफोरबायदिनो दैबानाफोरा जुदि दैबाना जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव दैबाना जा ब्लाथाय गिदिंनो ओ जेनेबा बायदि सिना लेथ्रा बुस्थु बा मायबा मायबि बेफोरो बुसारनानै फैयोबा न' बाङा लोम सावजोबोब्ला बेफोराव जोंहा थानो जायगा बा बेफोरबायदिनो बायदिसिना खामानिनि थाखाय जोबोर उसुबिदा जायो नङा होमबा नोथां? औ आरो जोंनिया सरासनस्रायै जानाय लोंनाय बेफोरबायदि बायदिसिनायावबो जोबोर उसुबिदा जायो बेफोरबायदि बायदिसिना लेथ्रा बा माबाफोरा फैनायनि थाखाय जोंनियाव ओ बायदिसिना बेफोरबायदिनो बेकटे रियाफोरा माबानानै जोंहा जोबोर लोमजानाय बा खिनाय गोबानाय आरो ओ बेफोरबायदि ओ बादिसि ना बेरामाहाय उम जायो एबा सन्देरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
आरो नोगोरावबोथ' आथिखालावथ' जोंनि गामि ओनसोलनि बा गै नों गोरावबो जोङो दैबाना जानायखौ बांसिनसो नोंसोरनि खाथि खाला जेनेबा जों दा जि बाय जि गामि बा जोंनि जिगा जायगा
प केसखौ
थायो जोंनि खाथि बाना जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै ए थाउनस सोहोरावबो जुदि जों दै बानानि जायोबा बेवहाय बा लेट्रा फैयो ड्रेननि बायदिसिना बाय सिना
औ
लेथ्रा आ बागे बो बेफोरो माबजोबो जेनबा गोसोलाजोबो जेरैहाय थानो माबा जायगा बेबायादि जायो खस्थ' जायो लोमसावोबा थ जोंनि हान्था ज' जायो आरो लोगोसेनो हस्टेल थांनाय सुबुंफोराबो बेफोरबायदिनो जबो खहा जायो आरो बिदि दै बानाया थाबनानै जुदि थाबाय थायोब्लाथाय जोंनि न' बांफोरा
औ हेल' नोंथां
जुदि दैमा बा बेफोरबायदिनो सागोर खाथिफ्राव थानायफोरावबो जों लानानै जोङो बायलांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि गामिनि जेनेबा जोंनि सरासनस्रा ओ हाफोरनि बा इन्जुर बेफोर बायदि बेराफोरनि न'फोराथ' गुग्ला लांनाय बा फोननानै बेफोर बायदि खुग्ला लांनायखौ जोङो नुखायो नङा होमबा नोंथां
औ आरो दैबानाजों लोगोसे जेरैहाय दैमाफोरावनो जेनेबा दै बारा जाबाय दैया गोबां रो गोबां बिबाङै जुदि अखा हानानैहाय दैया जुदि गोबां बिबांनि जायोब्लाथाय हा गिसि खाना बा हा बा गिसि खानानै बेफोर बायदिनो खुरखानानै लाङो आरो माब्लाबा माब्लाबा समाव बिदिनो लाबोनानैहाय खुख्लानानै बेफोर बायदि तामोलबा बेफोर बायदि खालामनानै गालाङो नङा होमबा नोथां आरो जोंनि बा दंग' बा बेफोर बायदि बायदिसिना खाथियावहाय बेफोर बायदि जुदि माइ गायनाय जुदि दुब्लियावहाय जोंनाव बेफोर बायदिनो जुदि ओ हा जेनेबा इसोर बुस्थु बुथारनानै लाबोनाय हा बा बालासेदा बेफोर बायदि बे हाखौ जुदि बुखांनानै गालाङोबाथाय बेवहाय जोबोर आबादा मोजां जायो। होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां।
जेनेबा दैबानायाव जोङो माबायदि माबायदि जोङो राहा लानांगो जेनेबा दैबाना जायोब्लाथाय जों माबायदि जोङो गावखौनो रैखा खालामनांगो बेनि बागै आङो जेनेबा एसे फोरमायना हो जेरैहाय दैबाना जायोब्लाथाय जोङो ओ दैबानानि जेनेबा बेफोर बायदिनो गोजौ जायगायावहाय जोङो थांनानै थाहैनो हानाय नांगौ आरो लोगोसेनो जुदि न'आव लोमोबा थाय न'आव जुदि जोङो न'खरनि बा बैसां बा माबायदि बेफोरबायदि गोजौ गोजौ जायगायाव जों गाखोनानै थानांगौ जुदि बेफोर बायदि जों लेथ्रा दै खौ गाबाय थायो बा जुदि इउस खालामोबाथाय बेनिफ्राय गोबां रोखोम बेमार जानो हायो नङा होमबानो थां आरो लोगोसेनो बेफोरनो बायदिसिना दैबाना जुदि जानानै ओ ओ दि हरखाबनो बेफोरबायदि हरखाब दैबाना जायोब्लाथाय जेनेबा बेफोरदिनो गामिफोरा जेरैहाय गामि जेखिजाया नोगोर सोहोरनो जुदि बु खारलाङोब्लाथाय बेवहाय सुबुंफोरखौ जोंनि रैखा होनो थाखाय जोंनि सरखारनि फ्राय जेरैहाय नाव बायदिसिना बेफोर बायदि जेनेबा ओ हेफाजा होबोग बेफोर बायदि ओ थायोना बेफोरदि जेनेबा मोनसे ग्रुप बा माबा मोनसे बेफोर बायदि थायोना बिसोरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय बा दैबानायाव गोग्लैनानै थानाय सुबुं दिखांनानैहाय दाबसे जायगायाव जमा खालामनानै दोनहैनो थाखाय बेफोर बायदि हे ओ माबा हेफाजाब खालामो आरो सकारनि बो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसेनो दाबसे जायगायावसो जेनेबा जमा लांना दोनैनायहाय बेवहायनो ओ दै बानाया जोबै सान्दि सरखारनिफ्रायनो जेनेबा जानाय लोंनाय बा बे-बेफोर बायदि दाबसे मोजां जायगायाव लांना दोनहैनानै जानाय लोंनाय बा ओ केम केम्प बेफोर बायदि खालामना दोनैनानै जानाय लोंनायफोरखौ बा उम जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ बेफोरदिखौ बायदिसिना खाबु खालामनानै होयो आरो सरकारा आरो आरो लोगोसेनो जोंनि फरायबाय थानाय गथ' फिसाफोरखौनो ओजोंहायनो जेनेबा फरायनो थाखाय बेफोर बायदि एसे जेनेबा साननैसो समल'सो थायो नालाय बेवहाय जे एसे खाबु खालामनानै होयोबा फिसा फि सा बेफोर बायदि प्लास्टिकनि टेन्ट बा न' बानायनानै बेफोर बायदियावहाय लाङो बा मायबा मोनसे एल पि स्कुल बा बेफोरावबो दोनहैनाय जायो आरो नोंथां
दा हरनांगौ
बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाया नङा एसे जाबायानो उनाव सावरायफिनोसैनेामा नोंथां सम लानानै औ औ दे नों नोंथां बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो